औ नोंथां नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै
औ
नोंथांआलाय
आंबो ओरैनो दं ओ फेेनसिआव जिरायना दं गरमखाय। ओमफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
ओ आलुजों ना नोंथां।
औ बोथोरफोरा बोरै ओजों?
गोद
मा होनदों नोंथां?
आ
नोंथांनि माथोआ एसे माबा दाननाय थांदों हेलौ। हेलौ।